नोंथाङा खोनादोंना नोंथां अ नों नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामबाय दङमोन नोंथां
नोंथां आं ओरैनो दा जिरायना दं नोंथां
औ नोंथाङा ओ दा ओरैनो दंब्ला ओ जोंनियाथ' दा दैज्लां बोथोर नङा होनब्ला नोंथां ओ दा दैज्लां बोथोराव ओ नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि आबादफोरखौ मावनाय जायो बेनि स सायाव एसे फोरमायना हरनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन दा जोंनाथ' दैलां बोथोराव जोङो होनोब्ला जोंना गुबै आबाद जों माइ आादखौनो गायनाय जायो आरो ना नोंथां द माइ आबाद जोङो गायनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो माइज्लिमाइखौ नांगोरगोन आरो नोंथां
औ औ
माइज्लि माइखौ जोङो जों माइज्लिमाइखौ जोङो गिबियावनो ओ हाखांना दोननाय जोङो माइ बेफोरबाय जोङो बासिनांगोन आरो नोंथां जाहाथे बेयाव गुबुन ओ माइफोरा नांफा देरा बेनि थाखायनो जों बेखौ बासिनानै जोङो बेखौ मोजाङै जावनांगोन जाहाथे बेनि थेफा बेगरफोरखौ जोङो बासिना बासिनाय नांगोन आरो नोंथां औ बेनि उन उनाव जोङो बै बेगरफोरखौ बस्था नङाब्ला जोङो बायदिसिना जेरै
मनाफोराव सोनानै जोङो बेखौ हाखराव जोङो साननै बा सानथामजों सोम दोननांगोन आरो नोंथां सोमना दोनब्ला बै बे फोरा जोंना गाजा बेरो गाजा बेरब्ला जों बेखौ ओ बेखौ जोङो दुब्लि बोफोथार दुब्लि जोंना दुब्लि बोथोरा बेसे सेबां दङ बेखौ जोङो नायनानै जोङो बेखौ खोथियाखौ जों फोनाय जायो आरो जेब्ला जों बेखौ फोनो थाखाय जोङो दुब्लि फोथारखौ जोङो मोजाङै हालेवनानै बेयाव जों मै होनानै मै होनानै जोङो बेखौ मोजाङै जाबोर फोरखौ जोङ हाग्रा बायदिसिनाखौ जों बायसिनानै बेखौ जोङो गुबुं गुबुंङै सारनानै फोनाय जायो आरो जेब्ला जों बेखौ फैयो अब्ला जों बेखौ ओ मोजाङै जोथोन लानांगोन जाहाथे बेयाव दाउफोरा बानानै बै माइ बेगरफोरखौ जायै बादि जोङो जोथोन ला आरो मोसौ बोरमाफोरखौ जोङो जोथोन लानांगोन जाहाथे बेयाव फैनानै बे गादलाया माइ खोथिया फोनायखौ बेनि बेनि उनाव जेब्ला बियो ओ नै माहो थानानै जोंना खैथाया
नै मा आथिखालावथ' नै मा था से माहायावनो जोङो हासार बायदिसिना होनानै जोङो बे
औ औ
जौ जौहोयो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना माइ गायनो जोङो सम जायो आरो जेब्ला खैथिया गोजौ जायो अब्ला जोंना माइ गायो गायो दुब्लि फो फोथाराव जोङो दुब्लि फोथारखौ जोङो मोजाङै टेक्टरजों जोङो एवना लायो आरो नोंथां। जेब्ला जों बेखौ ए-एवना लायो अब्ला उम अब्ला बेखौ जोङो बायदि जोङो आलि दानो आलि दाननायनि जागोनानो जादों जोङो बेयाव बायदिसिना खांख्राइनि गुदुं बायदिसिना गुदुंफोर थायो नालाय ओ बेखौ जोङो मोजाङै खोना लानां गोन आरो नोंथां आलि खोना लानांगोन जाहाथे माइ आबादनि थाखाय दैयाथ' जोबोर गोनां ना नों थां बेनिखायनो जोङो दैखौ मोजाङै दुब्लि फोथोराव दोननांगोन। बेनि उनाव जोङो बेखौ उम खा-खारायखांनायनि उनाव जोङो खामारिखांनायनि उनाव बेखौ जोङो फोमोननांबावगोन आरो। नोंथां फोमोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मै मै होनानै खायफा खायफाखौ जों नुयो गायनो ओ सिगांनो गायिनि सिगांनो बैयाव हासार ओ बायदिसिनाखौ जो होयो आरो नो थां होखांब्ला होखांब्ला बिसोरो बैयाव गामिनिनो हाजिरा नङाब्ला कामला नो हौवासा नङाब्ला हिन्जावसाफोरखौ लिंनानै गायनाय जायो आरो नोंथां जेब्ला बिसोरो गायो उम अब्ला बै माइखौ माइफोराव बिसोरो बायदिसिना माइ ओ गायनाय समाव बिसोरो बायदिसिना बि सावरिफोर खौबो जानाय नुयो आरो नोंथां बिसोरो उम जेब्ला गायखांनानै माइआ एसे ओं जौवो अब्ला बिसोरो हासार बायदिसिनाबो होबावो आरो होखांनानै जेब्ला माइ बिबार बारो बिबार बारखांब्ला ओ फिथाइ थाइयो फिथाइ थायखांब्ला जोंना ओ मोनसे मोनसे फोरबो काति गासा काति माहायाव जोंना मोनसे फोरबो जायो आरो नों थां बे फोरबोखौथ' जाय सुबुङा जोंना गामियारि ओनसोलाव जाय सुबुङा माइ आबाद गायो बै गासैबो सुबुंखौनो जोङो काति गासा ओ फोरबो फालिनायखौ जों नुयो आरो नोंथां मानो होनब्ला जोंना माइ आब आबादा गुबै आबाद हिसाबै जोङो जेब्ला जोङो ओ जोबोर गायनायनिफ्राय जोङो हानायावलागै जोंना जोबोर खस्थ' जायोना नोंथां बेनि थाखायनो जोंना बै आबादा मोजां जाङै जाथों आरो बायदिसिना खहा जाया बेफोरनि थाखायनो जोङो बै काति गासा फुजाखौ जोङो फालियो जों माबोरै फालियो होनबा काति गासा फुजाखौ जोङो था जोङो था-थाइगिरनि दनाखौ जोङो लानानै बेयाव ओ बुट नालेंखर अ होनानै बेनि उनाव जोङो खाति काला गंसे लांनानै बैयाव ओ जोङो ओ-औवानि मोनसे गन थुनानै जोङो बेयाव बै दनाखौ होनानै जोङो उम खाथि खालाखौ फोजोंनानै जोङो खुलुमनानै बुङो आरो नोंथां बेयाव माइनावखौ जोङो गोसोखांनानै जोङो बेखौ माइनावखौ बरायना लाबनानै इसिङाव दोनफोयो आरो थां जेब्ला बेखौ जोङो दोनफायनानै अब्ला अब्ला जोंना मबा उम इसे ओ नैजि दिन नङाबा नैजिबासो दिन थानानै जोंना माइया मोन ना मोनब्ला जोंना बै दुब्लिखौ जोङो सोम ओ जोङो सना गाबनि नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जों बेखौ उम जेब्ला माइया मोनो अब्ला जों बेखौ हानो गोनां जायो आरो नोंथां। बेनि उम बेनि उनाव जोङो हानो थाखायथ' जोङो गोबां जोङो बिगियानारि ओंखारनाय
औ औ।
ग्रा माइ हाग्रा गोदोथ' जोङो खासिजोंनो गोबां माइ हानायखौ नुयोमोन नाथ नाथाय आथिखालावबो एसे खा उम्म खासिजों हानायखौ नुयो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो माइखौ हाखांनानै जोङो
बेखौ जोङो सरना लायो आरो नोंथां जाहाथे जोङो माइखौ न'आव लांनाय थांनायाव जोंना सुबिदा जायो आरो बेनि बे आरो बेनि अनगायैबो जोङो माइखौ जायहा गोजान जायगायाव माइ गायो जेरै दुब्लि फो दुब्लि फोथारा गोदान बेफोरो बै माइखौ बैयावनो बैयावनो खलथा खालामनानै बिसोरो
औ औ।
नायो आरो नोंथां बायदिसिना नाग्रा जेरै मोसौजोंबो नायो ट्रेक्टरजोंबो नायो बायदि बायदि बि माइ नाग्रा मेचिनजों बानायो आरो नोंथां ओ बेनि उनाव बेनि उनाव माइफोरखौ न'आव लाबोनानै दुलि नङाबा बाख्रियाव बा सोनानै दोनफायो
औ औ।
बेफोरबायदिनो बिसोरो उम्म जिगाब जिगाबखौबो बिसोरो न'आव लाबोनानै माइ हुम लु नानै दोनो आरो नोंथां जायनि जाहोनाव जोंना दैज्लां बोथोरावथ' जोंना हा मोसौ होनो गांसो बायदिसिनाखौ जोङो मोनबाङा नालाय दुब्लि फोथाराव गासैबो माइ आबाद गायजोबो बेनि थाखायनो जोङो जिगाबखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मोसौनो जाहोनो माब्लाबा जोंना अखा बोथोर फायोब्ला जोंना मोखौफोर दोंङो बायहेरायाव दिहुननो गोब्राब जायोना बेनि थाखायनो जोङो जिगाब खौ न'आव लाबोनानै माइहुं लुनानै मोसौनो जाहोनाय जायो आरो नोंथां। औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंना आरो दैज्लां बोथोराव गोबां उफेरा आबादफोर दङ जेरै बायदिसिना जाग्रा जेरै जोगोनार लेस्रा भिन्दि
औ
फान्थ लाव फान्थाव जोगोनार बायदि बायदि जोंना पाथ केेरेला बायदिखौ जोङो गायनाय नुजायो आरो नोंथां। आरो मेसें बोथोरावथ' जोंना गोबां जाग्राफोर दङ जेरै जोंना दैनि गोनांथि जाया मेसें बोथोराव बायदि बायदि
औ औ
ओ दङ बेफोरनि अनगायैबो जोंना गोथां मैगं थाइगं बायदि बायदि दङ नोंथाङा मेसें बोथोराव माबायदि आबाद आबाद गायो जेरै आलु आबादखौ जोङो माबायदि गायनानै माबायदि जोङो फालांगि खालामनो हायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
आलुखौ जों आलु आबादखौ जों गायनो थाखाय गिबियावनो आलुनि बिदानखौ लाबग्रोना न'आव लाबग्रोना दोननाय जायो। बेखौ जोङो नार्सारिनि दखानिफोरनिफ्रायबो मोनो। आरो हाथायनिफ्रायबो बायनानै लाबोनो हायो। ओ जों आलु गायनो थाखाय ओ गिबियावनो दुब्लि फोथाराव हाल ओ मोजाङै हाल एवग्रोना लायो जोङो हालखौ मोख हालिजोंबो एवनो हायो ट्रेक्टर जोंबो एवनो हायो। ओ जाहाथे हाया ओ मोजाङै गेब्लेयो बे हाखौ जोङो गुन ओ गुन्दै गुन्दै खालामनानै लाग्रोनाय जायो आलु गायनो थाखाय जों गिबियावनो ओ बालासिरा हाखौ सायख'ना लाग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां, जाहाथे बे आलुनि ओ फिथरफोरा एसे, ओ आलु आलुआ हासिङाव, ओ एसे मोजाङै बेदर थाङो, आरो गोदोर गोदोर जायो, जोङो आलुखौ गायनो थाखाय गिबियावनो, ओ बे हालेवखांनाय हायाव, ओ गोलावै मोनसे, ओ गोथौ लाइन बानायलांनाय जायो बेयाव, जोङो बे आलुखौ ओ मोजाङै फबनानै दोनो, ओ ओ बेखौ जों मोजाङै फबखांनायनि उनाव, जेब्ला आलुआ ओ बिलाइ खिलियो, एबा गाजा अरो अब्ला जों बे आलुनि सायाव, ओ नारा गोरान एबा जिगाब गोरानखौ, ओ मोजाङै खोबनानै होनाय जायो, जाहाथे बे आलुफोरा मो ओ, उनाव मोजाङै मोजां बेदर थाङो, ओ बेनि उनाव जों आलुखौ, ओ बेनि उनाव जों आलुखौ, ओ आलुआव बायदिसिना, ओरैनो ओ खानस्रि हासार गोबोरखि हासार होनाय जायो, जाहाथे आलुफोरा मोजाङै गेदेर गेदेर जायो ओ, बे आलुखौ जोङो मुलि होखांनायनि उनाव, ओ दान मोनसेसो थाखां ओ दान मोनसेसो दोननायनि उनाव बे आलु, आलुआ जोंनिया मोजाङै देरो बे आलुखौ जोङो ओ, बिलाइआ बे आलुआ जेब्ला बिलाइआ रानो, अब्ला जोङो बे आलुखौ, मोजाङै सिनायो आरोना नोंथां बे आलुफ्रा बुरनो जाबाय होननानै, बेनि उनाव जों आलुखौ, मोजाङै बुरना बुरनानै न'आव लाबोयो, आरो बेखौ जों साफा खालामनाय जायो, मोजाङै साफा खालामनानै बेखौ जों ओ, हाथाइ बाजारफोराव फानहैयो ओ, बे हाथाय बाजारफोराव जोंनिया आलुआ जोबोर मोजाङै मुलाम्फा मोनो, बेबादिनो आलु आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां,
नोंथां जोंना टाइमाव थबां नोंथां, गोजोनथों नोंथां,